हेल' नोंथां।
हेलौ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरनाय थाबाय। मा खालामनानै दं नोंथां दा?
आं ओरैनो दङ नोंथां। नोंथाङालाय मा खालामनानै दङ?
औ नोंथां आंबो नै ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ नोंथाङा आं नोंनो
औ
नोंथांनो फन ओ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों माखासे गोहोम गोनां बाथ्रा सावरायनो आखायाव लादों दा
अ दे नोंथां बुंनायसै।
नोंथांजों फरायनायनि सोमोन्दै एसे बाथ्रा सोंनो सानदों मानो होनोब्ला आंना फंबाया थाखो जि आन्जादखौ उथ्रिखांनायनि उनाव मा फरायनांगौ बेखौ मोजाङै मिथि मिथियाखै बिनि थाखाय नोंथाङा थाखो जि उथ्रिसार जाखांनायनि उनाव मा मा फरायनो हायो बिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन हागोन जोङो बिदिबा खोनासं खोनासंलांदो नोंथां। ओ जोङो थाखो जि फरायखांनायनि उनाव थामहिनबा बे थाखो जिखौ पास जाखांनायनि उनाव जोङो मोननै मोनथाम ब्रान्सजों थांनो हायो जेरै जोंहा कमार्स थायो साइन्स थायो। आर्टस थायो बे मोनथाम ब्रान्स थायो। आरो बेखौ जुदि फरायाबा नोङो इन्जिनियारिंफोरनि थाखाय ओ दिप्ल'मा लानो हायो। दा आं गिबि गिबियावनो नोंनो फोरमायगोन ओ मोनथाम स्ट्रिमनि बागै ओ मोनथाम स्ट्रिमा जाहैबाय साइन्स कमार्स आरो आर्टस दा नोङो साइन्सजों थाङोब्ला जुदि नोङो थाखो जिनि उनाव साइन्स फरायोब्ला ओ थाखो जिनैसिमखौ मोजाङै पास खालामनो हायोब्ला नों बेनि बे लाइनजों नोङो मा खालामनो हायो इन्जिनियार नङाबा डक्टर थांनो हायो। आरो जुदि नोङो इन्जिनियार आरो डक्टरखौ नों गोसो गैयाब्ला नोंथाङा ओ ओरैनो सिमपोल ग्रेजुवेसन खालामनो हायो। थामहिनबा डिग्रिखौ फरायनो हायो आरो जेरै बि एस सि जायखौ जों बि एस सि होननानै बुङो। बे लामाखौ लानो हायो आरो नोंथाङा बे बे लामाजों थांथारोब्ला नोङो उनावहाय खालामहैनो हागोन दा एम एस सि जोबखांनायनि उनाव नोङो ओ कलेजफोराव बा बबेबा मोनसे स्कुलफ्राव नोङो फोरोंगिरि जाहैनो हागोन आरो नोङो फोरोंगिरि जानोब्ला आरो लोगोसे नोंहा मा नांबावगोन? एल पि एम इ बा हाइ स्कुलफ्राव नांगौबा नोंनो बि एड बा डि एल एड आ थानांगौ जागोन आरो नोंथां। आरो जुदि ओ नोङो एम एस सि खालामखांनानै ओ नेट फास जायो। बा पि ओइस डि खालामबावो होमबा नोङो कलेजफ्राव बा इउनिभारसिटिफोराव लेक्सारार जानायनि खाबुखौ नोंथाङा मोननो हागोन। दा बेयो जाहैबाय साइन्सनि आरो नोङो नोंथाङा जुदि आर्टस लायोब्ला मा जाहैनो हागोन? आर्टसजों ओ जोङो थाखो जिनि उनाव आर्टस फरायनानै थाखो जिनैसिम जिनैआवबो आर्टसखौनो जुदि लायोब्ला नोंथाङा बे लामाजोंनो थांनांगोन। बिनि उनाव नों डिग्रि फरायहैनो हागोन जायखौ जों बिए होनो बे चेलर अफ आर्टस बेखौ फरायनानै नोंथाङा ओ पास ओ जुदि डिग्रि पास जायोब्ला ओ एम ए बो खालामहैनो हागोन। एम ए खालामखांनानै नोंथाङा फोरोंगिरि बा बबेबा मोनसे स्कुलफ्राव फोरोंनो हागोन। बा आर्टस लानायनि खाबु आरो आरो मोनसेया जाहैबाय जोंना कमार्स दङ। कमार्सआव जाहैबाय नोङो ओ ओइस एससिम बे कमार्सआनो थागोन। ओ बिकम जोङो जायखौ होनो डिग्रिया बिस बि कम होननानै बुङो बेसेलर अफ कमार्स। बेखौ नोंथाङा फरायनानै ओ फालांगि फालां जेरै नों बें-बेंकफोरावबो ओ साख्रि साख्रि मावनो हागोन लोगोसे नोंथाङा गावनो गाव ओ फालांगि नि आदबखौ बेयाव कमार्सआव नोंथाङा मोनजोबगोन। दा बे खौबो नोंथाङा फरायनो हायो दा गथ'आ जेराव इन्ट्रेस्टेड बा जेराव गोसो दं गावहा बेहाय होनो हागोन नोंथाङा। बेयाव थिसनथाइ होनो हागोन। दा मोनथामबो बुंनो थाङोब्ला मोनथामबो लामाजों जों मोजां मोजां लामाखौनो नुहुरो, बांसिनै जोङो साइन्सखौ स ओ साबसिन खाबु मोननाय बायदि नुहुरो बेखायनो साइन्स लायोबाबो मोजां। मानो होनबा जों डक्टर बा, इन्जिनियार जानोब्ला साइन्सखौ नांथारगोन आरो। नों थाखो जिनैसिम आराम साइन्स फरायनानै ओ डक्टर बा, इन्जिनियार लाइनजों थांनो हागोन। दा बे जाहैबाय जोंनि मोनथाम स्ट्रिमनि बागै जाहैबाय। बेनि उनाव नोंथाङा कमार्स ओ सरि ओ दि-दिप्ल'मा लानो हागोन इन्जिनियारिंआव दा इन्जिनियारिंआव दिप्ल'मा लायोब्ला जोंना बेयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि ब्रान्स थायो। ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि थाखो थायो आरो बे जाहैबाय जेरै सिभिल दङ एग्रिकालसारनि दङ इलेक्ट्रनिक्स दङ। बा इलेक्ट्रिक दङ, इन्सट्रुमेन्टेल दङ फुड प्रसेसिं दङ नैबेफोरखौ नोंथाङा दिप्ल'मायाव लानो हागोन आरो बा दिडप्ल'माजों थाङोब्लाबो जोङो मोजां बेजों थाङोब्ला नोंथांखौ सासे जुनियर इन्जिनियार हिसाबै सिनायनो मोननाय जागोन। ओ जुनियर इन्जिनियार जाखांनायनि उनाव नोंथाङा आरोबाव फरायबावोब्ला मा जाहैगोन बिटेक खालामहैनो हागोन आरो। बिटेकआ जाहैबाय बे बेचेलर अफ टेक्न'ल'जि बे लामाखौ नोंथाङा लानो हागोन।
दा बे बेखौ लायोब्लाबो नोंथाङा गोबां खाबु मोनगोन आरो। दा बेखिनिसै नोंथां। दा नोंथांनि सायावसै बबे गो मोनसेखौ ओं गावहा गोसो दङ बेखौ फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां। खोनादोंना नोंथां? ओ। दा नोंथाङा माखासे खोथा फोरमायनो हागोन नामा? जे बे सुबुं अनजिमा सुबुं अनजिमा बांनायनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे सुंद'यैबाबो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन सुबुं अनजिमा बांनाय होननानै बुङोब्ला बोसोरै बोसोरै नांनायनि बांसिन सुबुं अनजिमा बांलांनायखौनो सरासनस्रायै फोरमायनाय जायो नोंथां। सुबुं अनजिमाया बांनाया हमनानै लादो सि-सिगां समाव जि बोसोराव सा जौसे हिसाबै बांलाङोमोन नाथाय जुदि दा दायो जौसेनि बारा बांलांबाय थायोब्ला बेखौनो जोङो सुबुं अनजिमा बांनाय होननानै बुंनाय जायो आरो नांनायनि बारा बांनाय थामहिनबा बेनि बांसिननिफ्राय बांसिन बांसिननिफ्राय बांसिन बेबायदि सुबुं अनजिमा बांलांनायखौनो जोङो बुंनो हायो। दा बाथ्राया जाबाय नोंथां बेफोरबादि सुबुं अनजिमा बांनाया मानो जाखो एबा बिनि माखासे गोहोम बिनि सायाव जोङो सावरायनाया जोबोद गोनां। सुबुं अनजिमा बांनायनि गुबै जाहोना जाबाय लेखा रोङै आरो माखासे समाजारि सांग्रांथि गैयि बेफोरनि थाखाय जानो हायो सरासनस्रै लेखा रोङै मानसिफोरा सुबुं अनजिमा बांनायखौ जानो हागौ जेरै- सुबुं अनजिमा बां लेखा रोङै सुबुंफोरा सुबुं अनजिमा बांनायखौ माबोरै खमायनांगौ माबोरै मोनसे थि थासारियाव लाबोनांगौ बेखौ मोजाङै मिथि रोङा बेसोरो नांनायनि बारा सुबुं अनजिमा खांनो बा सुबुं अनजिमा गोदान गोदान जोनोम होनो लायो आरो नैथिया जाबाय मानसिफोरनि सानस्रि खायसे हारिफोरा नांनायनिख्रुइ बारा सुबुं अनजिमा बाहोनो लायो। मानो होनोब्ला बिसोरो गावसोरनि सुबुं सानखौखौ बांहोनो लायो बेबायदि हालोदावबो सुबुं अनजिमा बांहोनायखौ खालामनो लायो बेबायदि सुबुं अनजिमा बांनाया जोंनि समाजाव गोबां गोहोम खोख्लैयो सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जोंनि धोन दौलदफ्रा नांनायनिख्रुइ बांसिन खहा जालाङो जेरै गोथां सम्पद बेफोरो लासै लासै नांनायनि बांसिन बाहायजायो हमनानै लादो सुबुं अनजिमा बांनाय बेनि थाखाय खैला पेट्रलियाम बायदि मुवाफोरा नांनायनि बारा बाहायजायो अब्ला बेफोर फोरानफिनजाथावयि मुवा बेसादफ्रा बांद्राय बाहायजानाया जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा मानो होनोब्ला बेफोर मुवा बेसादफ्रा थाबै सोमजिफिना गोबाव रोजा रोजा बोसोर नांगौ जायो आरो फारसेथिं बै सुबुं अनजिमा बांनाय बे बांनाय सुबुं अनजिमाफोरखौ मोजाङै खांनो बानो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर नांगौ गाहायै जोङो बे मुवा बेसादफोरखौ मोनथाम गाहायै बाहागोआव राननो हायो बेफोर जाबाय आदार थाग्रा जायगा आरो गाननाय जोमनाय थाग्रा जायगा गोनांथि जानायाव जोंहा बायदिसिना बिफां लाइफांफोरखौ दानफायलाबायनानै न' बां लुनो गोनां जायो नांनायनि बारा गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर लुनो गोनां जायो आदारनि थाखाय जोङो बांसिन बिबांनि फसल आबाद दिहुननो गोनां जायो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनो गोनां जायो बेफोराव जोंहा बांद्राय आबाद दिहुननायाव बायदिसिना रासायनारि हासार मुलि बायदिसिना बाहायनो गोनां जायो बेफोराव हाया गाज्रि जायो आरो गुबुननिफ्राय बै मुवा फसलफोरखौ लाबोनायाव बांसिन बिबां बिबांनि पेट्रल डिजेल बेफोरो बांसिन बाहायजायो आरो गाननाय जोमनायनि बेलायाव कलकारखाना बायदिनिफ्रायसो बैफोर गानग्रा जोमग्राफ्रा ओंखारो जिहेथु बेनिखायनो बैफोर कलकारखानाफोरखौ सालायबाय थानायाव गोबां बिबांनि ओ गोथां सम्पद जेरै जायखौ फेसेवजायि फसिल ओ बेफोरबायदि होननाय जायो फेसेवथाय बेखौ बाहायनाय जायो जेरै खैला, पेट्रलियाम, डिजेल। पेट्रल डिजेल बायदि बायदि बेफोरखौ बांद्राय बाहायनायाव आबहावाया गाज्रि जायो आबहावाया मैलाजोंबो समाजा गाज्रि जानो गोनां जायो। जोंनि आबहावा गाज्रि जानायाव गोबां रोखोमनि बेराम आजारफोर सोमजिनो लायो दा आ एसेयावनोसै आं नोंथांनो सुबुं अनजिमानि बांनाय आरो बिनि जाहोन बिनि सोमोन्दै सुंद'यै नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय।
जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दा बेखिनिखौनो होमबालाय जों रायलायनानै दोनथ'नाय जासिगोन ना नोंथां?
आंनि बिबुंथिखौ